औ। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना? औ आंबो खोनादों मोजाङैनो।
औ। मा खालामदों नोंथाङा?
आङो ओरैनो जिरायना दं गोदाव सोराव सानजौफुनि नोंलाय मा खालामदों?
आंबो दंथ'यो दे नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
औ।
अब्ला आङो नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ नै दा आइ दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ जागोन।
अब्ला नोंथांनि ओनसोल लाव बा जायगायाव मा मा आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो।
औ ओ जेरै ओ नोंथाङा सोंदोंखि जोंनि जायगायाव दै ज्लांआव मा मा मावनाय जायो होननानै। गिबियावनोथ' दैज्लां बोथोरा आव। ओ माइ गायो। ओ जेनेबा ओ माइ गायनायखो माइ गायनायाव गिबियावनो हालेवना लाग्रोनानै खोथियाखौ फोग्रोनांगौ जायो बिदिनो दानसेनि उनाव खोथियाफोरखौ फुनानै ओ ओ जेनेबा हाजिरा लिंना नै माइखौ गायहोनाय जायो आरो।
औ औ।
बिदिनो माइफोर खौ सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि गायनाय जायो। जेरै जोंनाव ओ माइनाव मिनाव माइ गोबांसिन गायो ओ नोंथाङा मिथियाबो जानो हानाय मानोना जेथिं माने गुबुन गुबुन जायगायाव आलदा आलदा नुयो नालाय। उम जेरै माइनाव गायो। रन्जित गायो बाहादुर गायो ओमफाय माइब्रा जोसा माइ गोसोम औ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो आरो। ओमफाय माइ गायो ओमफाय बेथ' जेनेबा दुबलि ओ दुब्लिनि जेनेबा हाबा जेनेबा दुब्लियाव गायनाय न'फोरावबो जेरै ओ खेथि खालामो आरो जेनेबा ओ मैथा सिख्ल ना बेफोर खौ फोना होनाय जायो। ओमफाय मैस्थाफोरखौ गायनाय जायो। मैस-मैसथाआब' ओ गोबां रोखोमनि दं। जेरै आ मैथा गोखै ओ ओ मैथा बांगाल था बांगालखौ जोंनिथिं मैसथाग खा होनो। औ ओमफाय बिदिनो खांख्रिखल गायनाय जायो। ओमफाय फोर लेस्राफोर लेस्राखौ, सबाय बिमाबो होनो एसे जायगायाव जोंनिथिं लेस्रा स्रा होननाय जायो।
औ औ जोंनिथिंबो होनो बिदिनो
औ ओ बिदिनो ओमफाय गोबां दं माने ओ जेने बा गोसोआव गैजोबला आंङो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनिथिं मा मा गायनाय जायो दैज्लां बोथोराव एबा मा आबाद मावनाय जायो।
अ जोंनिथिंथ' जोंनि ओनसोलावहाय दा नै दैज्लां बोथोराव दा नै माइ गायनायनि बोथोर जाबाय नालाय नोंथां। दा बयबो जाय जायहा बा जानो थाखाय सोरबाबा फालांगिरि खालामनो थाखाय गायनाय जायो दा बे माइखौनो दा गोबां रोखोमनि गायसिगोन रनजित बायदिसिना आंथ' एसेबां माइफोरनि मुंखौ मिन्थिया नोंथां नोंथाङानो दानि फोरमायना होखाबाय आरो नै दैज्लां बोथोरावहाय लेस्रा, खांख्रिखला बेफोरबायदिखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसेया नखरफोराव गाव गावबा गाव बारिफोराव गावबा गाव जानो थाखाय एसे एनलाखौ जोंङो जोंनि ओनसोलावहाय गायना लानायखौ नुयो आरो मानो होनना बुंङोब्ला जों जु मालाबा मालाबा दि जोंङो जानो जुदि गोसो जायोबा जों न'नि बारिफोराव जुदि एसे एनैया जुदि थाखायोब्ला जों गोसो जाबानो जों जानो हायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
आरो दा आ दाथ' आगोलनि दिनावनोथ' जोंनि आबादखौथ' मानसिफ्रा जिउ खुंनायनि गुबै राहाहोनानै जोंङो हमनानै लायोमोन। नाथाय नै दानि जुगावहाय आबादखौ ओ जिउ खुंनायनि थाखायल' बाहायला माने फालांगियारि खालामनोबो थाखायबो जों गोबां रो खोमनि बा बुरजा बुरजा जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
बेफोरखौ जों जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनदों आरो ओरैनो नोंथां खोथियाफोर माइ आबाद मावनायाव खोथियाखौ मा रोखोम मै सोमब्रै बेबा मा रोखोमै फोननाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ ओ जेनेबा गिबियावनो नोङो जा माइखौ ओ खोथिया फोगोन बे साला एबा बा जाव नाग्रोबाय गिबियाव औ बि खौ ओमफ्राय बस्थायाव सोनानै जेनेबा ओ फख्रि हाखर एबा फख्रि थानायफोरा फख्रियाव सोमो फुख्रि जायहा गैया बिसोरो दैमा एबा दैसाफोराव सोमनाय जायो। बिदिनो फाय सोम दोनो आरो औ सोमना दोननानै बिदिनो फाय सानथामनि उनाव बोखाङो बोखांनानै बेखौ ओ बिदिनो दोनो दोननानै खोबना दोननाय जायो आरो जेनेबा गुदुं जानायनि औ ओ अब्लासो बियो गाजा बेरगोन नालाय ओमफाय गाजा बेरबाथाय बेखौ ओ दुब्लियाव लाना थांनाय जायो आरो ओ खादाफोराव लानानै आमफाय ओ फोनाय जासिगोन ओ जेनेबा हालेवना लाखाबाय गोदोनि दिनाव आ रो जेनेबा ओ हालदोसो जेनेबा हाल एबा मोसौखौ लानानैसो हालेवनाय जायोमोन नालाय गोबां सम नांगौ जायोमोन। ना थाय दानि दानि जुगाव ट्रेक्टर दोंसो हालेवनाय जायो नालाय माने ओ गासैबो ओ बेसाद एबा बुस्थुफोरानो थाब थाबनो जाजोबो आरो दुब्लिनि खामानिफोराबो ओमफ्राय बि बिदिनो हालेवखांनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो औ खायसे खायसे बिदिनो गोरानै जेनेबा दै गैयि बिदिबो फोरानो ओमफाय खायसे खायसे ओ दै एसे एसे जेब जेब दै दोननानै बिदियावबो फैयो आरो माइखौ
औ
बिदिनो ओमफाय ओ नैजिसे बाद दानसे दोननायनि उनाव खोथियाखौ फुनाय जायो
औ नोंगौ नामा
ओ औ जेनेबा नोंसिनिथिं ओ बोरै खालामो जेनबा खोथियाखौ माबोरै फैयो गिबिनिफ्राय एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ खोथिया फोनाय बागै आंबो नुवाखैबो आरो मिथिया बारा थेवब्लाबो आङो नै दाखालिबावैहाय एसे न खाथियाव फोनायनि माबा आदब खायदाखौ एसे नायनाय जादोंमोन नालाय बेखौनो आं एसे फोरमायना लानो दा नोंथाङा जेरैबायदि खिन्थादों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो जेरै जों गिबियाव माइ ज्लि माइज्लिखौ जोङो साफाहाय जे माइज्लिखौ दोनदों बेखौ जावनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जोंङो गोमो सोमनायाबो खायफा बायदिया ओ फुख्रिफोर थानाय फ्रा फुख्रियाव सोमो खायफा बायदिया खम ल एसेल हानि थाखाय जुदि फोनोनागिर नागिरनायफ्रा ननिनो जायखि जाया दाबोर बाद थौ बेफोरबायदियाव सोमनायखौ आं नुनो मोनदों आरो सोमनानैहाय बे खौ बोखां ओ साननै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोननाय खौ आं नुनो मोनदों। बेनि उनावहाय बेखौ बोखाङो बोखांनायनि उनावहाय ओ बेनि दैया जेब्ला सरद गोन सरद खांनायनि उनाव मोनसे ओ गुवार बा मोनसे जायगायाव माने हायावबो दोनजायो आरो बेखौ हायावहाय। ब बे जाय बुस्थुनि जेनेबा जिरादनिफ्राय सोमनायखौ बोखांनानै बे जायगायाव हायाव मोजाङै फेनलानानै खायफाबायदिया बे थास बिफांनि बिलाइजों खोबनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ ओ जोंनिथिंबो माने थास बिलाइजोंनो खोबना दोनो आरो। थाब जाथों होननानै गाजा बेरथों होननानै। आं माने बे खौ खोन्थालांनो बावलांदों आरो।
औ औ औ। बिनिफ्राय बिनि उनाव गाजाया जेब्ला ओंखारो अब्लाहाय बे जि जायगायाव खोथियाखौ फोगोन बे जायगायाव हाखौ मोजांहाय फोमोननानै लाखायो नालाय नोंथां, बे जायगायाव फोहैनो फोहैनाय जायो आरो। फोहैनानै नोंथाङा जेरैबायदि खोन्थादों दान मोनसे बा नैजिसे सानसो थानानै जोङो खोथियाखौ जोङो बुखुनानै बा गायनो हायो। खायसे बायदिया दैनि आंखालावहाय बा अखानि अखा बाय बे बायदिसिना दै खायफा बायदियाव नांगौ बायदि बे समाव हाया नालाय आरो खाय फा जायगायाव दैसाफोर बा दंगफोर थाया नालाय बेखायनो गोबाव सम बा दान मोनसेनि बारलाय लाङो आरो गायनाया। अब्लाबो गायजायो। जोंनि थिंथ जोंनि ओन सोलावहाय दैनि जेबो आंखाल गैया बा दैसाफोरनिबो आंखाल गैया। बेनिखायनो नांगौ बायदि समावनो जोंनि नैबे ओनसोलावहाय गायनो हायो आरो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि दै दै
औ जोंनि ओनसोलावबो दैनि माने ओ गोनांथि गैया आरो गोसोबायदि माने नों जेब्ला गायनो गोसो जेब्ला फुनो गोसो गोसोबायदि गायनो हायो आरो आं माने मोनसे सोंथि सोंनो सान ओमफ्राय खायसे बायदिया जेनेबा खोथियाखौ बे बोरै एबा गावसनि ननि बारिफोरावनो फोना लायोना मानि थाखाय फैयो एबा जेनेबा माबा दै गैयिनि थाखाय फैयो नामा? आं सानो आरोखि माना फैयो एफा गोरान जों माने दैयावसोु दैयावसो फु यो नालाय जेनेबा फुनाय माव जेनेबा फुनाय समाव दै सोनानैसो फुनांगौ जायो जायफ्रा बारिफ्राव फुयो माने बिसो माने दै गैयि राननाय बिदिफनाय नुयो आरो मानि थाखाय जायो आं मानो मिथिया नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
अ आं बिखौ मोनथिया नोंथां बे आबादनि बा खोथियाफोरनि बागै अब्ला आं आं सानो आरो जेनेबा गोरान जायगायाव फैयोब्ला फुनायावफोराव एसे मोजां जायो नामा दां
जानोबो हागौदां माने आङो माने नुनायाव मोजां नुयो आरो माने गोरान नालाय दैबो गैया बिसोर माने खामफ्याव जेरायलायनानै माने फुैयो नालाय आं एसे मोजांसिन नुहुरो आरो नाथाय जोंनिथिं रावबो बिदि खालामा नालाय आं माने ओ मिथिया आरो बोरै जागोनथाय ना नाथाय नुयैल'सो नालाय बबावबा दावबायनो थांबाथाय
औ आं माने नोंथांजों रायलायनानै ओ गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय मिथि खौ मोनथिनो मोनबाय जेनेबा नों होन्दोंमोना जेनबा दाबोदफोरावबो खायसे एसे लगायनायफोरा दाबोरावबो जेनेबा माइज्लिखौ सोमो होननानै आं बेखौ मिथि मोन आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनानै औ गोजोननाय मोनबाय एबा माबा मोनसे सोलोंनो मोनबाय
औ दे नोंथां अब्ला
औ दे गोजोननाय थाबाय
औ दे साबायखर